हेल'।
हेलौ औ।
ओ खोनादों आ थारमाने मानसिफोरा जाय ओ जों दिनै ओ मबाइलनि फारसे रायलायगोन। ओ जे मबाइलास जोंनि लाइफआव माबायदि जेनेबा ओ मोजां गाज्रि लाना फैयो बिनि फारसे आरो।
औ नोंथां बुंनो हागोन।
दा दाथ' जेनेबा मबेला जोंनि थाखाय बहत नांगौ आरोना मानो होनबा ओ ओ आगोलाव जेरै ओ मोनसे खोथा बाथ्रा रायलायनो थाखायनो माने गोज गोबौ गोबौ सम नेनाङोमोन दाथ' ओ मबेल मो ओ ओंखारनायनिफ्राय जोङो जेनेबा रायलायनो होनबा दानो रायलायहरनो हायो गोजान जेसांखिनि गोजानाव थाया मानो ओ बिदि आरो। ओमबाय मबाइल फैनायनिफ्राय जोंनि लाइफआव माने बहत ओ सोलायनाय फैबाय आरो। ओ जेरै फैसानि फारसे ओ सोर सोरनोबा फैसा हरनो बा फैसा नांगौ जाब्रब बा आगोलाव बेंकआव लाइन जानानै ओ माने फैसाखो जोङो दिहुननांगौमोन आरो माने बहत हाबा थायोमोन आरो दायो दायो मबेल ओ हायनायनिफ्राय मबाइल हायनायनिफ्राय ओ मा होनगोन ओ डायरेक्ट हरजासिगोन माने टाइम नांला आरोना बिदि माने गोबाव गोबाव लाइन जाहैनांला बिदि जाबाय आरोना दानि जुगाव। मबेला जोंनि था खाय बहुत माने मोजां बो होनजायो आरो गाज्रिबो होनजायो आरो। नोंथाङा मा फोर बुंनोना।
औ। माने मबाइल होनोबा मोनसे बेजों माने जोङो जायजों जायजों लोगोसे जायखौ माने जोङो रायलायनो गोसो जों बेखौनो माने अकसमानहैब्लाबो दाना जोङो कल खालामनानै रायलायनो हायो आरो ना।
औ।
औ माने दाना माने जोंफोरो सिगां माने जाय मानसिजों रायजलायनो गोसो जोङो बे जों माने सिगां लाइजाम लिरनानै नङाबा एबा मोखांजों मोखां खाथि-खाथि थानानैसो जोंङो रायजलायनो हायोमोन दाना मबाइल फैनायनिफ्राय माने जों दासेनो माने गोसोबा जोङो बे मबाइल फोजोबदों नाम्बारखौ बुंनानै जोङो रायज्लायनो हायो आरो ना माने जोङो दाना जोङो दाना मोखां-मोखां नायनो गोसोबाबो रायलायनो गोसोबाबो जोङो भिडिअ लायनाय मोनसे अपसन थायो बे भिदिअ कललों लोगोसेनो जोंफोर कल जों लोगो-लोगो रायलायनो हायो आरो ना आरो जे नोंथां आरो जे नोंथां आ बुंदोंमोन ना माने दाना मबाइलजों लोगोसेनो जों फैसा हर गोसोबा माने जों लोगो-लोगो हरनो हायो माने दा माने डिजिटेल जाबायना
औ
बे मानसिफोरनो फैसारि होनो गोसोबाबो सिगाङाव एटिएम थांनानै जोंङो दिहुननो दिहुननानै होनांगोन आरो ना दाना ओमफ्राय मबाइल दाना ओफ्राय मबाइल फैनानै ओमफ्राय जोङो लोगो-लोगोनो माने जेरै माने दाना बहुत एप्लिकेसन ओंखारबाय मबाइलाव जेरै बुंनो थाङोबा गुगोल पे फन पे माने जों बेफोर एप्लि-एप्लि- एप्लिकेसनजों लोगोसेनो जोंफोर मबाइलदों लोगोसेनो जों फैसा हरनो हायो आरो ना गोसोबानो
औ
माने मावफैनायनिफ्राय जोंनि माने लाइफआव बुहुत मोजां जाबाय आरो ना माने आं बुंनो था आं बुंनो सानदों माने मबाइलखौ माने जोंनि बाहायनायनि सायाव आरोना माने जोङो मारैय बाहायो जों मोजाङै बेब बुंनो सानो माने जोंफोर दाना मबाइलजों लोगोसेनो जोंबो फरायनो हायो आरो ना माने जोंफोर जि नटस नांगौ। गोसोबा जों मबाइलनिफ्राय नायनानै फरायनो हायो।
उम
माने बुहुत एप्केसन ओंखारबाय माने जेरै बुंनो सानोबा दानाथ दानाथ माने ए आइ जुग ना माने ए आइ जों लोगोसेनो जोंफोर जि नांगौ माने जों मिथिनो लुबैदों आरो ना जों जि आयदा
औ औ
जि नांगौ। बेफोरखौ जों नायनो हायो। आरो आं बुंबावनो सादों माने दानाथ माने जेरैहाय जों सपिं खालामनो थाखाय जोङो बेलेग बेलेग माने जोङो दुखानाव थांथारनांगौ। दानाथ मबाइलदों लोगोसे जोंफोरो अनलाइन अरदार खामनो हायो सपिं खामनो हायो जेरै मलाबा मोनावफोराव अकसमातहै माने माबा मोनसे जानो लुुबैबा माने जों थांनो हायाना हराव माने माहाय रिस्की जायो माबाफोर जानो लुगैबा मा लुुबैबा जोंफोर अरदार खालामनो हायो अकसमातै माने मबाइलनि एप्लिकेसनजों लोगोसे आरोना दाना बहुत एप्लिकेसन ओंखारबाय जेरैहाय रैेक्स सुइगि जमेट' माने बहुत एप्लिकेसन ओंखारबाय जोंफोर बेदोंनो अर्डार खामनानै जों जानो हायो आरो ना दाना माने
औ
मबाइलफोर माबाफोर हाबा रिबो लेंनो गोसोबा जोङो बे मबाइलदों लोगोसेनो एप्लिकेसन लोगोसेनो जोंङो सोरनाव दङ बे लकेलनिफ्राय जो माने दारि हार भुख खामनो हायो आरोना गारि बाइक मा गोसो जों बुक खालामनो हायो जेरै जेरै जाबाय उबेर रेपिड' बहद दाना बहर हेल्प
औ नोंथाङा एसे नेटवर्कनि प्रब्लेम होदों नामा?
अ नोंथां बुं नोंथाङा बुंनाया थारैनो नंगौ। जोङो माने जोङो गावनि बाहायनायनि सायाव आरो ओ मबेला जोंनि थाखा खाय मोजां मोजांबा मोजांनि थाखाय बाहायजागोन गाज्रिबा गाज्रिनि थाखाय बाहायजागोन आरो ना
औ
औ नोंथां बुंनो हागोन दे खोनादों,
औ जेरै दा नों, बौ माइ ओ मबाइलजों जेनेबा जोङो बहुद हाबाखौनो मावनो हायो आरो दायो न'आव थानानैनो जेरै उम गोजान जायगायाव मा जादों मा मादों जों बेफोरफोरखौ मबाइलनि थ्रुयै मिथिनो हायो नुनो हायो आरो जोङो मोजां मोजांनि माने लामायाव बाहायबा जोंनि थाखायनो जोबोद मोजां आरो ओ गाज्रि लामायाव बाहायबालाय गासिबो मिथिखायो, बिनि ओ माने बद, खहा दङ आरो मानसिनि थाखाय, ओ बे मबाइलनि थ्रुयैनो जोङो माने संसारखौ नुयो आरो ओ जोंबो माने बिदिनो ओ मबाइलनि फारसे जों मोजाङै माने, मोजाङै बाहायनांगौ आरो मालायजोंबो माने मोजाङै रायलायनांगौ इदि आरोना,
औ माने माने नोंथाङा बुंनो सानदों आरो ना माने मबाइला जोंनि बाहायनायनि सायाव आरो न' माने जों फोरो मोजां है बाहायबानो माने मोजां है बाहायनो हायो माने गाज्रि बाहायबानो गाज्रि बायनो हायो न' माने आं गाज्रि माने आं जेखो बुंनो सानदों आरो ना माने गाज्रि माने दा, दे माने दानि जुगनि गथ'फोरा माने मबाइलावनो बांसिन गोलैसोना थायो आरो ना माने दानि उन्दै उन्दै गथ'फोरा माने बिसोरो, बांसिन मबाइलाव गेलैना थायो। माने बिसोरो मबाइलाव एनिटाइम गेम गेलेबाय थायो माने भिडिअ नायबाय थायो आरो ना? माने फरायनायाव बारा फरायनायाव बारा गोसो होला माने बिमा बिफाफोराबो माने मिथिया आरो ना गथ'फोरखौ माने मबाइलाव,
औ
बिमा बिफाफोराबो माने दाना खायसे मानसिफोरा बहुद मबाइलनो गोसो आरो ना जेबो खामानि मावा, मबाइलावनो थाबायथायो एनिटाइम गावनि गथ'फोरा मा खालामदों मा खालामदों बेफोरखौ नाया आरोना ना ओनफाय बुंसै, नोंथांमोना जेरैहाय नोंथाङा बुंदोंमोन ना माने जोङो मबाइलजोंनो माने माने बुहुमाव मा जादों मा जायाखै निउस जोंफोर मिथिनो हायो नोंथाङााथार बुंनाय दानो जादों माने दानाथ' मबाइलनि जुग जाबाय इन्टारनेटनि जुग माने जोंफोर मबाइलावनो निउस ओरै नुयो आरो ना माने निउस जों लोगोसेनो जोंफोर मोनथि मिथिनो हायो। बबे दुनियाव मा जादों मा जायाखै माने जेनेबा दानाथ' माने बहुद एप्लिकेसन ओंखारबायना जेरै आं बुंनो सानदों माने जोंफोर भिडिअ नायनोबा जोंफोरो इउटुबाव नायनो हायो आरो बिदिनो, फेसबुक दङ फेसबुकाव जों भिडिअ नायनो हायो निउस नायनो हायो आरो बहुद बिदिनो एप्लिकेसन ओंखारबाय जोंफोर माने जोंफोर मबाइलजों लोगोसेनो माने बुहुमाव मा जादों मा बोथोरफोरा मारैनो दङ बोथोरफोरा मारै गैया बेफोरखौ जों मिथिनो हायो। माने निउस माने दाना मबाइलजों लोगोसेनो जोंफोर मा जायाखै मा मा जादों निउस आनो नुयो निउस लोगोसेयैनो
नंगौ
नोंथाङा एसे फोरमायबावनो नामा?
औ नोंथाङा एसे फोरमायना होबावदो,
औ आं बुंबावनो सानदों माने मबाइल खार'ना मबाइल माने मबाइलनि बारै आं डिफिनेसन बुंनो सानदों माने, मबाइलखौ बुङोबा मोने मबाइला मोनसे आइजें आरो ना माने जायहा जोंनि माने दैडलि लाइफआव जोंखौ हेफाजाब खालामो माने दा-दानि जुगाव मबाइल गैयानो जाला आरो ना माने दानाथ' माने इन्टारनेट इन्टारनेटनि वर्ल्ड ना माने दाथ' मडार्न मदार्न वर्ल्ड बे मबाइल गैयाबानो जाला। मबाइला जोंखौ माने बुहुत हेफाजाब खामो खालामो आरोना जोंनि डेलि लाइफआव जेरै आंबो बुंदोंमोन माने जोंफोर कल खालायनो हायो गोजानाव थानाय मानसिफोर फोरखौ। आरो जों नोंथाङाबो बुंदोंमोन ना माने जोङो सोरनोबा फैसा हरनो गोसोबा जों माने लोगो लोगोनो फैसा हरनो हायो माने आगोलावथ' जोंफोर बेंकआव थांनासो जों एटिएम आव थांनासो जोङो फैसा दिहुननांगौमोन ना माने दाना बिदि नंला दाना जोङो दडायरेक्ट जोंनि बेंक एकाउन्टनिफ्रायनो डायरेक्ट जायनि फैसा हरनो गोसो जों बिनि नाम्बारखौ लानानै जोङो डाइरेक्ट फैसा हरनो हायो आरो ना मबाइल फैनायनिफ्राय जोंनि लाइफआव बुहुत इजि जाबाय बुहुत मोजां जाबाय आरो बुंनो थाङोबा माने मानसिफोरनि बाहाय याव आरो ना?
नंगौ।
जों बिदिबा बे मबाइलनि टपिकखौ बेहाय दोनथ'नोसैना? गोजोनथों।